हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना
खोनादोना नोंथाङा
हा
खोनादों दा नोंथाङा आं बुंनायखौ
औ औ खोनादों
हो?
औ खोनादों।
हेल' नोंथां?
औ
नोंथांनि बुंनायखौ मोजाङै खोनायासै आं नोंथां हो?
दाबो खोनायाखै?
मा होनदों?
खोनायाखै नामा होनदों?
खोनायाखै
खोनायाखै नामा होन्दों?
हेलै
औ आं खोनागासिनो
हा हा?
आ-आं खोनागासिनो हेल' हेलै हेलाव
खोनाथाराखै आं नोंनिखौ एकदम रायलायनायखौनो एकदम मारै जाखो?
आं खोनागासिनोलाय माथो
दा मोजां खोनाबाय ना ओमफाय हेल' नोंथां? उम हेलौ